उम हेलौ औ खोनादों ना नोंथाङा औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों ओ बर'फोरा ओ औवाजों मा मा आइजें आयला हेबनानै बा औवाया जोंनि थाखाय जिउआव मानो गोनांथार बिनि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामबाय नोंथां नोंथाङा स
औ आदसा आदसा औ सावराय जागोन दे नोंथां
औ जों औवा होमबाथ' जों बयबो मिथिगौ नङा होमबा नोंथां ओ औवाया जोंनि बयनिख्रुइ बो माने बां साननि थाखाय बेयो मोनसे ओ बि फां नङा होमबा जाय औवाखौ जोङो बिदिनो न' बनायनाय आरो आइजें आयला बाय बायदिसिना आरियाव जोङो औवाखौ जों बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोङो गोदोथ' जोङो औवाजोंनो जों न लुयोमोन नङा होमबा औवाजोंनो जों दिनै बेरा होयोमोन ओ औवाजोंनो जों दिेनै दालां बानायो औवाजोंनो जेरै नै ओ जे जेखाइ खबाय बिनिफ्राय गिसिब आरो बायदिसिना जोङो आइजें आयलाखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोन बे औवाजोंनो जों बायदिसिना आइजें आयला बानायनानै लायोमोन नङा होमबा आथिखाल खालावबो जों बेखौ गारनो हाया औवायानो जोंनि बयनिबो आंगो औवाखौ खौ जोंनो जि जिउ जोबजासिम नांगौ नङा होमबा? जों दिेबोब्ला मानसि थै गोथै गारनो समावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा? जेरै सासे मानसिनि देहा गैयै जिउ गैयैखौ सेलेरखौ जोङो बानानै लानानै थांनाय जायो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोङो औवाखौ जोङो मानसि सावनाय बा मानसि गारनो लांनायावबो जोङो बाहायनाय जायो माने औवाखौ जोङो जिनोमनिफ्राय जिउ जोबजासिम नांगौ आरो। गोदो गोदायथ' जोङो औवाखौ ओ माने मानसिनि जोनोम जागोदान गथ'खौ जेनेबा नारि हास'नायावबो जोङो औवानि बे जोरजोंसो हानाय जायो होननानै बुङो। मानोना गोदो नांगौ रोखोमनि हाग्रा आगजुनि काटार बिदिनो काटार बा जायखौ हाग्रा आगजु बेफोरखौ जोङो इउस खालामामोन गोदोनि मानसिफोरा बेजोंनो खालामनाय जायोमोन आरो औ अब्ला आं नोंथांनियाव मिथिनो लु बैदों नोंथां ओ औवाखौ आरोबाव जोङो मा मा बाहायाव बाहायनानै जोङो मुलामफा थां आरजिनो जिनो हायो औवानि आइजें-आयलाजों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंगौ ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नों
खोनादोंना नोंथाङा? औ औ ओ औवा औ औ दा औवा होनोब्लाथ' नोंगौ नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनि सुबुं माहारिनि बा ओ जोंनि जिउ खांनायाव गोदोनिफ्रायनो बाहायजाबोनाय मोनसे बेसाद नङा होमबा? गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो ओ जायखिजाया मोनसे खामानिनि खामानिबानो मोनसे औवा नांगौ बायदि जायो आरो नङा होमबा? नोंथाङा होननाय बायदि जोनोम जाजेननायनिफ्राय जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै सासे गथ'नि ओ उथुमै हानाय बा आरो थैनायसिम बेखौ बाननानै गारहैनाय बेवहाय जोंनि औवायानो बाहाय जाब फ्लेबाय थायो नङा होमबा आरो गोदो-गोदाय ओ गोदो-गोदाय संसार जाबोनायनिफ्रायनो जायनाखि आबै आबौमोननिफ्राय जों खोनाबोयो जे औवाजोंनो बा जों न'खौ न'फोर बानायबोयो नङा होमबा न'फोर बानायबोयो आरो माबा मोनसे ओ औवाजोंनो आरो जेखाइ-खबाइ हेबो जोङो जेखाइ खबाइ हेबो आरो बिनि अनगायैबो बायदिसिना ओ जाय जोंनि जिउवाव नांगौ जानाय। ओ जोंनि ओ संसार जानायाव नांगौ जानाय मुवा-बेसाद आगजु आयलाफोरखौ जों औ औवानि गेजेरजोंनो बाहायनो बाहायो नङा होमबा दासिमबो ओ औवाखौ बिदिनो बाहायबाय थानो बाहायबाय थानाय नुनो मोनो दासिमबो औवाखौ ओ नाथाय आथिखालावहाय इसे औ फोरनि आंखालावहाय इसे बिदिनो बिनि बाहायनाया एसे खम जालांनो हमदों नङा होमबा ओ ओ दा बिदिनो नोंथाङा सोंनाय बायदि औवाजों औवानि गेजेरजों जोङो बायदिसिना ओ बायदिसिना मुवा-बेसादफोर बानायनानै ओ जेरै बानायनानै फाननो हायो बा रां आरजिनो हायो नङा होमबा जेरै जे खाइ जेखाइखौनो लादो जेखाइ, ख'बाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां ओ औवाजों जों बानायनो हायो। आरो आथिखाल मुगायावथ' गोबां ओ बायदिसिना रोंगौथिनि गेजेरजों बायदिसिना आदब खान बाहायनानै औवाखौनो बायदिसिना ओ महर होनानै बायदिसिना बानायनाय नुनो मोनसै नङा होमबा। समायना समायना बायदिसिना बिदिनो ओ बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि। खामनानै जोङो ओ बाजाराव फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो। ओ दा बेनोसै आरो आरो नोंथाङा माबाफोर होनबावगोन नामा बेनि सायाव
औ औ औ नोंगौ। नोंथांमोननियाबो सैथो जोङो।
औ।
औवाजों जेरै ओ जेरै जेखाय खबाइनियाव जोङो जेबो नङा होमबा बा जायखौ सनानै ना हायो?
औ औ औ।
जोङो जेखाइ गंसेनि दामा सारियस'सिम जाबाय बिदिनो जोङो सेर औ खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों खोनादों।
गोदोदि जेनेबा जोङो माइ नायोमोन नङा होनबा मार होयोमोन बै समावदि जोङो आइजें बा। हायो नङा होनोमबा हुखिया होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां। बेखौबो जों औवानि औवानिफ्रायनो जों बानायोमोन जेरै जाय औवा जेरै औवा मा औवा जाथि जाय। जायफोरा औवा फुरगानि एसे गाहायाव मानि एसे फिसा बे औवाखौ जोङो बिजौनिखौ लानानै बानायोमोन आरो जायखौ माइखौ एस। सुस्रांनो थाखाय मारन होननाय समाव नङा होमबा? आरो बिदिनो जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो माइखौ बाननानै लाबो। ख जोङो जायखौ जोङो हुकेन होननानै बुङो नङा होमबा बेखौबो जोङो। माइजों बाननानै लाना फैयोमोन आथिखालावबो जों गोबां मानसियानो बाहायो जेरै माइ। खौ सरनायनि उनाव नोङो बेखौ न'। फारसे लाना फैबोला जों बाननानै लाबोयोमोन नङा होमबा नोंथां? थिग बेफोरबायसा हाबाआवबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो जों औवा। बे खौ जोङो मिथिं दावथिं हाबा हुखा सारादु बिदिनो फुजा मेलाफोरावबो जों औवा नङाबा जोङो खामानियानो जाया आरो मानो। हाबायावबो दङ। मोनसे पेेनन्देल बानायनांगौआव जोङो गासै समावनो जों लहाखौ बाहायजोबनो हाया नङा होमबा? जों औवानि मदद नांथारगौ आरो। थिग बिदिनो जोङो सारादु बिदि हाबा। बेनि अनगायै जोङो मिं दावथिं नङा होमबा मिथिं दावथिं गेदेर गेदेरफोरावबो जोङो औवानि हेफ हेफाजाब नांगौ जायो माने औवा गैयाबा जोङो खायसे खायसे खामानिखौ जोङो मावनोनो आद्रा जायो जेनेबा गासै समावनो जोङो लहानि आगजुखौ जों बायजोब लानो हाया नङा होनबा। बेखौ जोंनि खाथियाव जोङो दानबानो मोनो औवायाथ जोंनि साइडआव एभेललबेल बर' गामियाव मोनफ्रोमबो गामियाव न'खर मोनसेयाव औवा संसेया थाखायो आरो जायफोरा बिगानै बिगाथाम हा दं बिथांमोननि बारियावथ' औवा संसेब्लाबो थागोन आरो आथिखालाव बिदिनो औवाखौ बे नों मार्कट लेभेलावबो फाननो हायो जायखौ नों आथा दाननानै सं हिसाबाव फानोब्ला बिदिनो पन्द्र' हाजार बार' हाजार मोनो आरो सं हिसाबाव फानना हरोबा बिदिनो औवानि दामाबो दङ दिनै आथिखालाव जोंनि आसामनिफ्रायनो दिनै भुटान रायजोयाव औवाखौ गोबां लाङो लोगोसे गुवारि नोगोर मायावबो निफ्राय लानानै थाङो जायखौ बिल्डिं बनायनायाव नोङो औवाखौ जोङो हास'नानै होनाय जायो रो नङा होनबा नों मेडियाम नोङो जेनेबा जेसेबां नों नों फ्ल'रखौ बानायनायगोन एसेबांनो नों औवानि गोनांथि नांगौ जायो नङा होमबा जेसेबांना फर बानायगोन थाखाय जोङो औवानिबो गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां बे औवाखौ आरो मा मा ओ बे आयदायाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ औवानि ओ बाहायनाय होनोब्लाथ' ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव नायोब्ला औवानि बाहायनायखौनो बांसिनानो नुनो मोनबाय थायो आरो जेन'बा ओ जोंनि एरियायावबो दङ औवाया गोबाङनो दङ मोनफ्रोमबो गामियावनोथ' थाखायो औवाया न'खर न'खरखौनो होनजाबावोसो दा ओ जोंनि ओ बाहायनाय होननानै बुङोब्ला बिदिनो मोनफ्रोमबो नोंथाङा दहाय होनननाय बायदि आबाद माव नाय जेरै माइ माइ गायनायावनो जा माइ रोगानायावनो जा माइ हानायावनो जा माबा मोन माबा मोनसे हाबा हुखा फोरबोफोरानो जा औवानि बाहायनाया ओ जाखायो आरोना मानि औवानि बाहायनायखौ नुखायो आरो जों मोनफ्रबो मोनफ्रबो समनो ज जों लहाखौथ' बाहायबाय थानो हाया नालाय दा बिदिनो औवानि बाहायनायखौ जों नुखायो आरो मोनफ्रोमबो फोरबोयावनो जेरै जोंनि बर'नि दोरोमाव नायोब्ला बर'फोरनि दोरोमावबो जायोबा जेरै बाथौ दुमनाइयाव औवायानो गोनांथार आरो बे बेखौबो जोङो ओ मख'नो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौहाय औवा औवाखौहाय बिदिनो ओ दाननानै फाननानै दस्रा दस्रा जायगायाव साप्लाय हरनानै नोंथाङा होननाय बायदि जेरै भुटान आरो बेनि अनगायैबो गोबां गोबां जोंनि ओ खाथि खालानिनो रायजोफोर बा हादोरफोराव जों साप्लाय हरनो हायो बिनि ओ जायनि दारै औवानि दारै बिदिनो बायदिसिना गोबां नोंथाङा होननाय बायदि जेरै न' लुनाय बिल्डं लुनाय बेफोराव बाहायनो हायो आरो बिनि अनगायैबो माखासे मुवा बेसाद फोर बानायनाय जाय फोरखौ जों मिथिनो मोननाय बायदिबा लेखा बानायनाय बा माबा मोनसे बानायनाय बेफोराव जों ओ बाहायहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो औवा औवाखौ आरो औवा होनना बुङोब्ला
औ नंगौ जोङो बिदिनो जोङो औवाखौ गोबां हाबायाव बाहायो नङा होमबा जोंहा नांगौ बायसा जोङो औवाखौ जों बाहायनानै हायो दिनै गोदोथ' जोङो औवानि गिलासाव जोङो दै लोङोमोन नङा होमबा दाबो जायफोरा हाजो ओनसोलाव थायो बिथांमोना दिनै गिलासखौ जोङो औवानिनिफ्रायनो गिलास बनायो औवानिफ्रायनो बिसोरो माने जायखौ नोङो औवाजों बाहायनो हायो औवाजोंनो बिसोरो गोबां आगजुखौ बानायनानै लानो हायो आरो जायखौ नोङो साजायनोबो हायो बार दोंग्रा बनायनो हायो औवानि हेबनायजों नङा होमबा नोंथां जायफोरा हाजो थायो बिथांमोना आखाइजों माने दानाय औवाखौ गोबां माने रोंगौ आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनिनो दोनथ'नोसै नामा?
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम औ औ औ दे गोजोनथों